हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादोंना? औ ओ फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो।
औ ओ दा जोङो मोनसे टपिकखो लानानै रायलायजागोन ना?
औ जागोन दे नोंथां।
औ नोंथां औ आंनि बादिब्ला बैसागोनि बागैनो एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ रायलाय जागोन
नोंथाङानो अब्ला जागायजेनदनाय
बैसागो होनोब्लाथ' बैसागोआ मोनसे ओ फोरबो
औ नोंथां।
बैसागोआव। जोङो इदिनो रंजानाय मोसानाय बिदिखौ बांसिन ओ मोनथियो। बैसागो होनोब्लाथाय बैसागोआव जोङो बिदिनो ओ सै थोम सैथो मासनि।
औ।
सैथो मासनि जोबथा खालाराव।
औ नोंथां नंगौ।
ओ जोङो मोसौ थुखैनाय। बायदि बायदि बिदिनो। मोसौ थुखैयो बेनिफ्राय आरो बे एक थारिगाव। जोंहा बिदिनो। न'खर न'खर फुजा होनाय बिदि होयो दा जों सैथो दाननि जोब था खालाराव मोखौ थुखैयो, बे मोखौ थुखैनो थाखाय जोङो थाराय बायदि ओ दिग्लि बिलाइ। थाराय लाव फान्थाव हालदि बायदिफोरखौ जोङो ओ लाबोयो आरो बेखौ खानसे सिगाङावनो जोङो खाङो। बेनिफ्राय
बिनिफ्राय जोङो जेब्ला ओ मोखौखो जोंङो थुखैनो लांगोन।
औ
बै लाव फान्थाव। लाबोनायखो जोङो फु हाबाय हानानै मोनसे से माला बनायबाय माला बनायनानै बेखो जोङो सि खालामना लाबाय मोनसे थौआव।
औ नंगौ
अ बेनिफ्राय जोङो मोखौखो थुखैनो लांनायनि सिगाङाव। ओ मोखौनो जोङो थाव फुनो। हांगार फुनो बिदि फुनो आरो बेनिफ्राय। खौबो जोङो दैमा एबा बबेबा दैखराव जोङो थुखैनो लाङो। ओ बिनिफ्राय बै हांगार फोननाया जों जे फुथा फुथा फोनो नालाय बे फुथा फुननायखौ जोङो गोदोनि आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय फोथायनायमोन जे बेफोरबायदि फुथाखौ फोनोब्ला मोसा मुफुरफोरा गिनानै मोसौनि खाथियाव फैयामोन बेनि थाखाय बिदि ओ फोनो होननानै जोङो मोनथियोमोन आरो ओ बेनिफ्राय बिदिनो जोङो थुखैखांनानै लाव फान्थावखौ जोङो मोसौनियाव सारनानै होयो गान रोजाब रोजाब ओ बेनिफ्राय जोङो बे लाव फान्थावखौ जिखिनि आग्लायबाय बेखिनिखौ आरो न' फारसे दुगै लोमै आरामसे जोङो लाबोयो आरो बेनिफ्राय बै दुगैनानै न' फारसे फैनाय समाव जोङो ओ लामा लामा बिदिनो दिंखिया मैगं जायो दै बै समाव बैसागोआव
अ बिखालि गिबि जायो
मैगं जायो आरो बैखौबो जोङो दुगैनानै लामा लामा खाबोखायो बेनिफ्राय बै मोसौनो सारनानै होनानै आग्लायनाय लाव फान्थाव बेखौहाय जोङो। न'आव लाबोनानै न'नि सोरगिदिं ओ सा सानजा सोनाब खोला गासिबो न'आव जोङो बे लाव फान्थावखौ उखुमाव सारो आरो
औ औ सारनाय जायो आरो नों
बेनिफ्राय बिदिनो माला बनायनायखौ जोङो न'नि खं मोखाङाव बा उसुङाव बिदि थुनानै दोनो आरो दों नोंथां औ बेनिफ्राय बिदिनो बै मोसौ थुखैनाय साना थांबाय बिनिफ्राय से खालार फैबाय से खालारावबो बिदिनो न'खराव सोरबा सोर बाया फोरबो होयो फुजा होयो बिनिनो बेनिफ्राय बेवहाय बैसागोनि से खालाराव उन्दैफोरा गिदिरखौ खुलुमनाय गोदोरा उन्दैखौ अननाय होनाय बिदिया बे से खालाराव जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय बाखि नै खालारनिफ्राय जोंना बैसा बैसागो मोसानाया जागायो आरो दा बैसागो मोसानायाव जोङो बाहायो खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ जोङो बैसागो मोसानायाव बाहायो आरो नोंथां बेनिफ्राय बैसागो जोङो गामिनिनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' बयबो ज' ज'यैनो मोसायो गासैनिबो न' न' थांनानै जों मोसाहैयो बेनिफ्राय जानानै जेब्ला बैसागो मोसाखांगोन जोङो अब्लाहाय जोङो बै मोसानानै मोननाय माइरं फैसा बेफोरखौ जोङो गासैखौबो ज' खालामनानै जेब्ला मोसानाय जोबो अब्ला जोङो आरामसे बोथिसे बयबो जयैनो जोङो ओंखाम जायो आरो बेनिफ्राय औ नोंथां बेनिफ्राय दानिया थ' जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव एबा जोंनि ओनसोल फोराव जोङो बैसागो बिदाय बिदिबो खुंनाय जायो जेनेबा बैसागोनि जोबथा खालार बैसागोखौ जोङो बिदाय हरनाय बेखौ जोङो बैसागो बिदाय बुङो दा बेखौबो जोङो खुङो दा बैसागो बिदोआवबो बिदिनो गामियाव गासिबो सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' ज'ज' जाजा मोसायो बाहागो लायो ओमफ्राय बैसागुआव जों बायदिसिना खेला होयो बैफोर खेलाफो फोरावबो बाहागो लायो आरो जाय बिथांमोनहा देरहायो बिथांमोननो जोङो बान्था होयो दा बिदिनो जोङो बैसागोखौ बिदिनो हगार हरनाय जायो आरो नोंथां बिनिफ्राय नोंथांमोननिखि माबोरै खुङोमोन मिथिगो खोन्थानो हागोन नामा नोंथांनिफ्राय
औ औ नोंथां हागोन बैसागो होनोबोलाथ' जोंनिया ओ बिदिनो गाजा गोमजा हेंगार हरनाय गोदान बोसोर होननानै जोङो मानिनाय जायो बैसागुखौ बे मोनसे जोंनि गोदान बोसोर होननानै ओ थाङा होनाय बायदिनो जोंनाबो बेफोरबायदिनो ओ एक थारिकनिफ्राय मोसानायखौ जागायो
औ
औ मोसानाय मोसानायनि सान थायो होनब्ला स्नि सान थायो गासै
औ नोंथां
औ स्नि सान बेखौनो बेफोरखौनोथ' दानि जुगावथ' नाथाय खाम सिफुंजों बांद्राय मोसानायखौ नुनो मोनला
औ नोंथां
औ दानि जुगाव गोदान जुग माने थेवबो बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन आरो आं बेखौनो बुङो खायफाया बक्स लानानै मोसायो खायफाया ओरैनो थांलाबायनानै मोसायो बिदि नङा जोंनि बर' हारिनि होनबोला खाम सिफुं जोंहा दं खायो गोदो गोदायनिफ्रायनो औ बेफोर खाम सिफुंखौ लानानै मोसायोब्ला जोबोर मोजांसिन नुयो आरो
औ
औ ओमफ्राय आरो बिदिनो स्नि सानखौ जेब्ला बार हो हरो जा एसे अननानै मोननाय माइरङानो जा फैसायानो जा बेफोरखौ जोबथा सानखालि एब्ला बिनि उनावबो जाजायो खानाखौ जायखौ लाव खार ओंखाम जानाय होनो औ खोनादों ना नों
औ औ खोनादों नोंथां
बिनि उनावहाय ओ गोदान बोसोर ओ मान बावनायबो जायो जोंना
औ औ खोनादों नोंथां
अ
औ बिदिनो बैसागोआव औ औ खोनादों नोंथां
औ
बा औ बिदिनो बैसागआव जोंनियाबो बिदि मान बावनायाथ' थाबाय जोंनाव बेनिफ्राय दानियाथ' जोङो ओ बैसागोनि सिगां सिगांहाय आगु बैसागुबो जोङो खुंबोयो दा आगु बैसागुआव जोङो बांसिन जोङो दा स्कुल कलेज बायदिबा सोरबा गामि गामियाबो मालाबा हागु बैसागुखौ खुङो दा बांसिनानो जोङो आगु बैसागोखौ स्कुल कलेजाव खुंनाय नुनो मोनो दा आगु बैसागु होनोब्लाथाय जोङो बे स्कुल कलेजाव गो गोबां मानसियानो माने गुबुन गुबुन जायगानि फ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय फरायनो फैयो दा बेनिखायनो जों बेवहाय खनसे जनो जयै बयबो जि मोनसे बैसागो फोरबो बे बैसागो फोरबोखौ फालिनो बा बैसागोखौ रंजानो रंजानो थाखाय जोङो
औ
बेखौ आगु बैसागो हिसाबै फालिनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय बेवहायनो जोङो बैसागोनि सिगाङावहाय जोङो जि बुङो जेरै नोङो दख'ना गाननाय गामसा गाननाय सिफुं सेरजा लानानै मोसानाय बैसागुआव दा बेखौबो जोङो आगु बैसागुआवनो खुंनाय जायो आरो। थां बेनिफ्राय गासिबो जों बिदिनो जयैनो मोसायो दा स्कुल कलेजावबो बिदिनो जयैनो मोसायो बयबो खनसेनो बै बैसागो बोथोरनि बा आगु बैसागुनि जि ओ उन्दैनो अननाय होनाय गोदिरफोरखौ मान बावनाय बेखौबो आगु बैसागुआवनो जोङो स्कुल कलेजावबो बाहायनाय
नुनो मोननाय जायो आरो औ
नुनो मोनो आरो नोंथां औ
औ बेफोरबायाददिया जोंनिथिंबो जायो नोंथां औ नंगौ।
औ
औ
औ खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां हेल'
औ खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों दे। आरो जोंनि बर' हारिनि बुङोब्ला आर'नाइ ए आर'नाइयाबो जोंनि ओ बैसागु बोथोरखौ बांसिन समायनासिन खालामो आरो बे समाव। जुदि जों आर'नाइखौ लायोबोला आरो दखना गोमो आरो लोगोसेनो दाउखौवौ गाबनाय
औ
जोबोर समायफ्लेजोबो आरो बे समावहाय बोथोराबो औ नोंथां।
औ बैसागो होनोब्ला बैसागोनि जि गिबि अखा गोलैजेननाय दा बिदिनो बैसागो बो थोरावनोहाय जोङो मानसिफोरा बैसागनि जि गिबि अखा गोलै जेननाय बेवहायनो जोङो मा होनो ओ बैसागो समावनो जोङो बयबो जि मिथिंगाया रानज्रिंना थानाय दा बैफोरो जोंनिया रोदोमखाङो आरो बैसागोआव दा बैसागोजों लोगोसे बे मि मिथिंगा सिख्लायाबो रंजाफानाया मिथिंगायाबो
नोंथां नांगौ
फानाय बेखौ जोङो नुयोबा फोथायो बेनिफ्राय दाउखौवौनि जि देंखोबोनाय बे देंखो बोनायाबो बैसागोआव जोंखौ समायफ्ले होयो बिदिनो जोङो बैसागोखौ बारलाङो आरो नोंथां
औ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां
औ बिदिब्ला खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ बिदिब्ला ओ नोंथांजों रायलायनानै बैसागोनि बागै एसे मिथिनानै मोजां नांबाय नोंथां
औ नोंथां
औ
औ
नोंथाङा जोबथायाव मायबाफोर बुंनो सानो नामा
बुंनांगौथ' गैला नोंथां जोंनियाव जि खिनि बैसागो फालियो बेखौ आं थांनो फोरमायबाय आंबो नोंथां निफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बोरै बैसागु खुङो बेखौ मिथिबाय गोजोननाय मोनबायों थांजों रायज्लायनानै नोंथाङा
औ नोंथां नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव जिखिनि बैसागो फालिनाय बेखौ फोरमायनायनि थाखाय
औ नोंथां औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनिसिम ओ गोजोननाय थाहैबाय।
बिदि बिदिब्ला जोङो दोनथ'लायनोसै नामा
औ दे नोंथां
औ दे